हेलौ औ खोनादों बिथां
खोनानो नोंथां
आदसा दालाय मा खालामदों?
आंङो दसे सम गोलोम बोथोरबो ना ओंखायनो लामाफोराव दसे बारहावा जालाबायनो फैदों
आदसा औ ओ ओंखाम जाखांबाय?
नोंथां जोंना दासो संनाय खावनाया दासो सोलिगासिनो दं माने मा होनो दासो संगासिनो दं जाथवाखैनो औ मोनथवाखैनो माने दा मोनबा जागोन होननानै दसे लामा सम ओंखारबोदों आरो नफोरावबो थानाय हायाना गोलोम बोथोरखाय
औ आंङो जानो जानरो आंबो मानो होना माने आलासि फैनो नागिरदों
ओ होमबा जाखांबाय आरो जेनेबा नोंथाङा?
जाथवाखैनो माने इसोरखौ नेनि नेनो थाखाय औ ना माने खालामलदोंं दा
आं नै ओरैनो'दं
आदसा ओरैनो ना ओरैनो दसे सम फ्रि दं नामा बिथांङालाय?
औ आं प्रियानो दंऔ
आदसा आंङो दसे सम होन हागोन नामा?
हायो हायो नोंथां दा नोंथाङाबा मा सोंनो सानदों आंनाव
आं बेखौनो माने बेनि सोमोन्दै माने जामुंनि सोमोन्दै रायलायनो सानो आरो
औ औ
मानो होनबा बे दसे सम आरो ओरैनो आं खोथाफोर सोंनो आरो बिनि बिखय दा जेनबा जामबुं होन बुस्थुआथ दानि जुगाव माने सबनिबो आखायाव थाखायो नालाय
औ औ
उन्दैबाबो गेदेरबाबो बोराय बुरै माने एसेबां नखराव जानांगौ नखरावहाय ओ गंथाम गंब्रैाया खमन जाबाय जोंनिया बे जामबुं
औ
दा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां हानायालाय हागोन नोंथां
आतसा ओ आंनो दस सम ओरैनो फोरमायनानै होबाय जाबाय दे जानबुंआ मानि थाखाय सोरजियो बा मायाव खामानि होयो मोजां गाज्रि बेफोरनि खोथाखौ
औ जोंथ जों दा नुनो मोनदों जामबुंङा नखरसेयावनो सा से जेनेबा साबा मानसिबाब जोङो नुनो थांदों जेनेबा साफ्रामबो नखराव था थाजोबो
औ
जों दा नुनो थांदों जेनेबा आजिखालि टिभि आबो बुहुद खमसै
औ मबाइलावनो माने मा नांगौ खालायजोबसै ना
औ मोनजोबखासै जेनेबा मा होनो जोङो दा जों फरायनाय बायदिसिनाफोरावबो जोङो जामबुंङा जेनेबा जोंनो बुहुत हेल्प मदद होयो आरो जों दानाबा जोङो स्कुल कलेजाव जोङो थाङाबाबो जों मबाइलावनो बनायनानै हरजोबनो हायो
औ औ दा माने औ बेखौनो होनो सानदों दे बेयो मा खामानियाव बांसिन सलियो बा बोरै सलियो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होबा मोजां जागोन नामा आंनो बिथाङा
औ औ औ बेनो जाबाय जेनेबा जोङो दाथ' जोङो इन्टारनेटनि गुथे जाजोबसै जेनेबा
इन्टारनेटनि खामानि गोजासै जों अनलाइनजोंबो जोङो जेनेबा जों मोजाङावबो बाहायनाय जों गाज्रियावबो जेनेबा जों औ
साइद मोननै दं आरो जाय मानसिया मोजां बाहायो बेसो बिसोरनि थाखाय मोजां जाय मानसिया गाज्रियाव बाहायो बे माने मबाइलखौ लानाया टाइम वेस्ट माने टाइम नस्थ' खालामलायनाय बेफोरबायदि जायो आरो
जों जेनेबा जों गोदोनि समावथ' जों बिदि जामबुं होननाया गैयामोन
औ
जोङो मोनसे जेनेबा गोदोआवथ' मोनसे काउन्टार थायोमोन जोंनियाव लाइन जालायनानै जोङो टिकेट दान नानै जोङो रायलायहरनो हायोमोन जेनेबा न'खरनि मानसिया गोजानाव खामानि मावहैनाय फरायनायबाबो जोङो बेयाव थांनानै जों लाइन थाइसे होलायनानैसो जोङो रायजलायहरनांगौमोन आरो
औ दाथ' सबनिबो आखायाव मबाइल थाजोबो दा बोरै सोलियो जों बेखो
दा जों नुनो मोनदों जों गोदान जुग जानाय बायदि जेनेबा जोङो जों गोजानाव थांबाबो जोङो खबर पातिखौ सोंहरनो हायो जों जेनेबा माबा मोनसे दकुमेन्टस कलेजनि माबा मोनसेबाबो जों साफायनानै जोङो वाटस एपाव जों हरनो हायो आजिखालि जों औ जों जेनेबा मा होनो बे साख्रि बाख्रिनि थाखाय जों एप्लाय खालामबाबो जों टाउन सहर थांनो सलायनांगौमोन
औ
औ दा जों मा होनो जों जेनेबा एप्लाइ बायदिसिना खालामबाबो जोङो बा जों जाम खानन्दुङावनो जेनेबा हाजोबसै
औ जेनेबा जों मा होनो जामबुंआ जोंनि थाखाय बुहुत मोजांबो गाज्रिबो जोंनि थाखाय बुहुद खामानियावबो सोलियो
आतसा औ माने जानबुं होननायाद माने मोजाङाव सलायबाथ' मोजां आरो ओरैनोथ' बेयावहाय इन्टारनेट जोङो इन्टारनेटबो नायनो हायो होननानै मिथिदों माने मबाइलावहाय दा बिथाङा एसे सिगां होनदों जे गोजानाव थानायजोंबो लायनो हायो मानो बेनो बेखोथाया नंगौ जोंनि नाथाय जोङो मा होनो बेखौ मबाइलखौ बाहायनाया माने जों इन्टारनेट होननायजोंसो जों बाहायो मानो होनबा इयाव जोङो मबाइलावहाय गुबुन गुबुन बायदि बायदि खामानि खालायनो हायो। हमनानै ला जेरै ओ मबाइलाव जों भिडिअ' नायनो हायो जानबुंआव बा फथख नायनो हयो बा ओ आरो मो से माने जोङो गुबुनजों भिडअ' कलबो रालायनो हायो आरो मानो होनबा जों गोजानाव थानाय मानसिफोरखौबो जों मबाइलावनो नायनो हायो होमबाबो माबे समाव मा मावदों मा खामानि मावदों सेस बेबो नु गोन आंबो नुगोन इदि जायो आरो माने।
औ औ।
बेफोरबायदि माने गुबुन गुबुन फिचार्स होनाय बुस्थुआ दङ माने इयाव।
औ औ।
दा हमना ला बिथाङाबो होनखा नो होनखादों फरायनायनि सोमोन्दोआव जानबुङाबो बहुत हेल्प खालायो जों जेरै इउटुब इउटुबाव जोङो अनलाइन क्लास लानो हायो दा फरायनायनि मानायनि एप्लाइ खालायनो हायो। बेबादि गोबां खोथा बुंदों बिथाङाबो आं बेफोरखौ खोनानानै मोजां मोनदों। आरो नंगौ बेे खोथाया जोङो जानबुं होनायखौ मोजां खामानियाव बाहायबा जोंनि थाखाय मोजां बा
औ।
आरो बे जामुं बुस्थुआ माने ओरैबायदि बुस्थु माने सबनिबो आखायाव थायो नालाय दा जोङो गोजानाव थानाय मानसिखौ कन्टेक लाजोबनो हायो आरो जोंनो बेफोरबायदि खो बिथाङाथ' खोथाखौ बुंखाबाय।
औ औ।
दा जोङो मा मा खालामनो हाबावो इफोरखौ एसे फोरमायजागोन नामा?
जों नुनो थांदों गोदोनि जुगाव जोङो जेनेबा बेरायहैनो अबावबा ओ माबा खालामहैनो ओ मोनसे खामानियाव जों लेंहरनो थाखाय जोङो न'आव थांनानै जों लेंहैनांगौमोन आर जों बे न' न'नि मान सिखौ जों लोगो मोनाबा जों आरो बारे बार थांनानै जोङो लेंहैनांगौ नेनांगौ दानि जों जों दानि जुगाव नुनो थांदों बे जानबुं ओंखारनायनि समावहाय जों जेनेबा ओ जोङो मबेइल जोंनो जोङो जों रायलायहरनो हायो लेंहरनो हायो जोङो। अबावबा बेरायहैब्रबा लोगो जोंङै थौ अबावबा जोङो ओजों बेरायहैनि मोनसे खामानि दं कलेजाव इस्कुलाव होननानै जों जानबुंजों जों लिंहरनो हायो गोदोनि जुगनिफ्राय दानि जुगाव माने बुहुत सोलायबाय आरो जानबुं ओंखारनानै
उम बेख'थ' नुनो मोनदों आरो आं मोनो जानबुं बाहायनायनि खोथा खोथायाव आं एसे बुंनो सान्दों माने
औ औ औ।
दाथ' जोङो न'खरावनो जानबुंआ थाखायो ‌ बे जानबु होननाय बुस थुखौ माने जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आखाइयाव खोलैयाबा मोजां जायो मानो होनबा
औ।
बिसोरनि टाइमफोरा नस्थ' जायो मानो होनबा इसोर बे जाम्बुआव खेला गेलेयो होमबा मबाइलाव भिडिय' नायगोन इफोरबायदि गोबां गोबां ना नायनो हायो नालाय बेफोराव गोदोननानै थायो माने गथ' गथायाइफ्रा। मानो होनबा इन्टारेस्ट नाङो, इन्ट्रेस्ट नांना नायनानै फरायनाय मानाय बे खौ माने टाइमाबो थालाङो आरो ओरै माइन्दआबो बेलेग साइदाव थाङो। बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो दा हमना ला जोङो नांगौ खिनिखौल' बे जामबुंखौ बाहायनांगौ। मानो होनबा बेफोर जोंनि सानसेयाव सानसेया थाबाय थाबाबो मोजां नङा मानो होनबा बियो टाइमबो नस्थ' खालामनानै होयो बा मोजां खामानियाव होयोबाथ' नों फरायनोबो हायो मानो हायो।
औ औ जोंथ' जों दा नुनो मोन्दों जोङो जामबुंजों मानसिफ्रा उन्दै उन्दै गथ' दानि जुगाव जों नुनो थांदों जेबो ओ गथ'फोरनो जों जानबुं होआबानो दुस्थ' खालामो जानबुं होबा मोजां थायो। जों नुनो थांदों इन्टारनेटनि थाखाय जोङो जेनेबा इन्टारनेटआबो मोजांबो गाज्रि जों दानि जुगाव जों नुनो थांदों गेम, गेमआनो जोंखौ बहुत नस्थ' खालामबाय
औ नोंथाङा थांदोंमोन आ
औ जेनेबा जों बे गेम इन्टारनेटाबो मोजांबो होनजायो गाज्रिबो होनजायो जों दानि जुगाव जों मा मा होनो गेमजोंनो जोङो फरायनायबो बासै गेम गेम गेमल' सै जोङो जेनेबा फरायनाय जोङो
फरायनायखौ जों बावगारो जोङो मोनसे जों फरायनो सानोबा जोङो एक घन्टाखौनो फराया आर आदा घन्टाखौनो फराया जों ओ गेम होन बा जोङो सानसे नांथाबानानै थायो उन्दै उन्दै गथ'फोरा दानि समावहाय जों जामबुंखौ गथ'फोरनि थाखाय होआब्ला जथ' जों बुहुत मोजां नोंथां होननाय बायदिबा जों माने जों बिदिनो जों देरनानै होबा जों बुहुत मोजां जायो आरो।
औ माने रोंनो थाखाय होनाय जायो आरो जों देरनानै होबा दा माबा मोनसे खामानियाव सलिनो सलायनो हागोन आरो बेफोर जामुङा बेफोरबायदि माने गोबां सुबिदाबो दं असुबिदाबो दं माने जोङो सुबिदायाथ' गोबां दं, असुबिदाबो गोबां दं बेफोरनि गेजेरजों जों माने मिलायनानै सलायनांगौ आरो बे जानबुं होनायखौ
औ औ। जों मिलायनानै थाबा औ जों माने बुहु द मोजां आरो बे जामबुंआबो। औ
बेनि थाखाय जों बाहायनो थाखाय जोंहाबो बहुद माने ओ टाइमबो माने नस्थ' जायो आरो बेफोरबायदि खोथाफोर दङ मानो होनबा जोङो रावजोंबो लोगो बेरायलाबो थांलाबो न'ल' थाबाय थासिगोन बेफोरबायदि गोबां खोथा फैयो मानो होनबा जों जानबुङावनो गोदोसोनानै थाबाय थागोन।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
हेल'।
अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ दाथ' एसे आंना खामानि ओंखारबाय बिथां
औ औ औ
ओम दसे समनि थाखाय माने आङो खामानि ओंखारदों बेयाव आं एसे थांनो नामा?
औ औ औ दे दे नोंथां बिदिबालाय नोंनाबो बेबस्था एसे खामानि दंबालाय औ औ दे गोजोन्थों औ औ।